औ नोंथां।
नोंथांआ खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों। आंनि लायरायनायखौबो खोनादोंना नोंथांआ? औ।
बिदिब्ला नोंथांआ मा खालामदों दा?
आंङो ओरैनो उन्दुलाबायना दंथ'यो नोंथां। नोंथांआलाय मा खालामदों?
आंबो बिदिनो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं।
औ नोंथां। नोंथांआ मा ओंख्रि जाखो होनोमबा?
ओंख्रिया जोंहा दिनै एम्फौ लाथाजों सिंग्रिमैखिमोन। नोंस्रालाय?
जोंहा ओंख्रिया दिनै मिरामिससो नोंथां दालि ओमफ्राय मैथा सयाबिनसो। नोंथांआ थ' एम्फौ ओंख्रि होन्दों।
औ।
नोंथांआ एम्फौखौ माबोरै बानायो बा ओमफ्राय माबोरै संङो नोंथांआ मिथिगौ नामा?
अ' संनायनि-संनायनि बागै होनदों नामा नोंथां?
माने एम्फौखौ माब्रै बायो आरो माब्रै संङो औ ओंख्रि संङो।
औ आं ओंख्रि संनायाथ' जोंङो एम्फौखौ बायदि रोखोमनि मैगं जेरै मैथा आरो मैथाजोंबो संजायो आरो सिंग्रि मैखि होननाय मैगं दंङ बेजोंबो जाजायो आरो ओरैनो गोजाबो एवनानै जाजायो। बा अनलाबो जाजायो। बायदि रोखोमै जाजायो आरो
औ। माने आंथ' एम्फौखौ जानायबो जाया नालाय नोंथां ओंखायनो मोनथिया औ ओमफाय दा नोंथांआ एम्फौखौ माब्रै बानायो मिथिगौ नामा बा एम्फौआ मानिफ्राय फैयो?
एम्फौ फिनायनि बागै एसे संदै बुंनानै होनोसै आं बिदिब्ला
औ नोंथां।
औ जों गिबियावनो एम्फौखौ ओ माला सुग्रोनानै एम्फौनि फिथोबखौ माला सुग्रोनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बेनिफ्राय सिखिरि ओं खारनानै बिदै दैनो थाखाय आरो फिथोब खौ जों मोननै-मोननै ओ गोलाव आरो गुसुं बेबायदि नुनो मोनो आरो। ओ गुसुं गुसुं गुसुं फिथोबखौ जोङो जो होननानै साननानै लायो आरो गोलाव फिथोबखौ जोला होननानै। जों बेवहायनो बासिनानै जोङो अ जोखौ बुरजासिन लाखिनो नालाय जोआ बांसिन बिदै दैनो थाखाय जोङो गुसुं फिथोबखौ बांसिन माला सुनानै दोननाय जायो आरो।
औ नोंथां।
आरो एम्फौआ मा मा बिलाइ जायो होमबाथ' नोंथाङाबो मोनथिगौ जानो हागौ बेखौ
बेखौथ' मिनथिगौ
अ इन्दि बिलाइ आरो गिबियावनो बे इन्दि बिलाइखौ बांसिन होनाय थाङो आरो ओ दाथ' दैज्लां नालाय बिलाइफोराबो इन्दि बिलाइफोरा बिफांफोरा थैलांनो हमो दै लोमनायनि जाहोनाव।
औ नोंथां।
बिनिखायनो गाम्बारि बिलाइ बा खारौ खान्दाइ बिलाइ गंगार थायसुमै बिलाइ बेफोरबायदिखौ होनाय जायो आरो। बिलाइ मोनथाराबाथाय। आरो बिदिनो माला सुनानै दोननायनिफ्राय जिबा दाननि उनाव सिखिरि ओंखारो आरो बियो।
औ नोंथां। होनबाथ' जोबोर गोबाव दिन गौना नोंथां।
औ जिबा दिननि उनाव। बेयो फिथोबनिफ्राय बेयो सिखिरि ओंखारसिगोन आरो बेनि उनावनो साननै थानानै बियो बिदै दैयो आरो सिखिरिया।
औ।
आरो जोङो बिदैखौ बिदैखौ ओ बा मोजां जायगायाव दोननांगौ। बा ओ गुसु जायगायाव आरो मोस्रोम आरि बा बानोनो नागिरोथ' बिदैयाव बेनिखायनो एसे जोथोनै लाखिनांगौ आरो
औ
आरो बिदिनो जोथोनै लाखिनायनि उनाव जि दिननि बा जि साननि उनाव बियो बिदिनिफ्राय फिसा ओंखारो आरो
औ नोंथां।
औ आरो बिदिनो सानब्रैसो मथरनाय बिलाइखौ जोङो गोर गोरलै एम्फौनो होबाय थानांगौ। बिदिनो जेब ला एम्फौआ देरलांबाय थागोन जों बिलाइखौबो इसे गोरानि सायाव गोरा होलां बाय थानो हायो आरो
औ
आरो बियो लोमलांबाय थायोज बे माने गुस्लाय लांबाय थायो आरो बियो खनब्रै लोमनायनि उनाव बा खनब्रै गुस्लायनायनि उनाव बिमा महर लायो आरो
औ
औ आरो बिमा महर जानायनि उनाव सानब्रै थानानै अजा ओंखारो अजा माने बे ओ फास्ट गिबि जेब्ला एम्फौआ गोमोन फैयो बेखौ जोङो अजा होननानै बुङो आर हो
औ
आरो बियो फिथोब थोबनो थालिर बिलाइ गोरान बा बिदिनो थाइजौ आरि बायदि जाय जायखि जाया बिलाइ गोरान। बा होजायो आरो बा फिथोबा साफा जानायन थाखाय जोङो गोरान बिलाइ साफा होनांगौ आरो
औ नोंथां।
आरो एम्फौ खौ गोजां बोथोराव जोङो हरब्रै आरो गोलोम बोथोराव हरथाम जायोब्ला जों फि फिथोबनिफ्राय जिरनानै एम्फौखौ जाजायो आरो बै फिथोब थोबनाय दिननिफ फ्राय लानानै सानब्रैबा गोजां बोथोराव सानब्रै नांगौ आरो गोलोम बोथोराव सानथामाव जिरनो हायो आरो औ आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो हाबावगोन नामा? बे एम्फौनि सायावनो। जाखिनि नोंमोन ख्रिया
आंथ' जेबो मिथिखाया नोंथां माने आङो उन्दैनिफ्रायनो जाखाया आरो एम्फौखौ माने गिनाय फैयो आरोना ओंखायनो आङो एम्फौनि बा जेबो मिथिया आरो गुबुन जानायखौबो आं नायखाया ओंखायनो आङो जेबो मिथि या आरो दा आङो नोंथांनि खिन्थानायनिफ्राय मि थिनो हाबाय बेबायदि बेबायदि बानायो ओरै बायदि जायो माने गासिजों मैगंजों जाजायो होननानै मिथिबाय आरो आं दा नोंथांनिफ्राय औ
एम्फौखौ अनला बा आलुफोरजोंबो बिदिनो खायसेया गुबुन गुबुन जाबायदि मोजां मोनो बेफोरबायदिनो जायो आरो। सोरबाबा खारै होनानैबो एवनानै जायो सोरबा दै होनानै एवो सोरबा बिदिनो फ्राय खालामनानै एवना जायो।
औ नोंथां।
औ। आरो खायसेया बिनि बिगुरु खौ माने बेखौ रुग्रोनानै बिगुरखौ जिरनानैबो एवनानै जायो।
औ बेबो जाजायो नामा नोंथां?
माने एम्फौखौ गद जेरै रुग्रोबाय रुग्रोनानै बे ओ सानि बिगुरखौ जिरो आरो ना।
औ नोंथां।
औ बिदि एवनानैबो जायो।
उम उम ओं होबा गोजोननाय थाबाय नोंथां एम्फौनि बारै खिथानायनि थाखाय औ।
अ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाथ' एम्फौ जाया होनबाय ओ नोंथाङा मा जानानै मोजां मोजां मोनो होमबब्ला?
आंथ' ओ माने आंथ' दाउ बेदर जानानै मोजां मोनो नोंथां। दाउ बेदर। अमा। बिबु बिथै अमा बेदर जानो मोजां मोनो आरो आं नोंथां। दां
औ।
होमबा आङो नोंथ नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनि नोंथां? दाथ' गरम बोथोर नङा होनबा नोंथां? दा नोंथाङा गरम बोथोरावहाय गावनि देहा बा मो मोखांखौ साखोन सिखोन लाख खिनो थाखाय मा मा मुवा बेसाद बाहायो नोंथाङा?
दाथ' ओ गोलोम बोथोर नालाय जोंनाथ' जोबोद गरम जायो बोथ बोथोरा आरो सान्दुुंआबो खाथिसिन फैयो नाम नालाय औ। बिनिखायनो ओ आंथ' बांद्राय बिदि जेबो बाहाया बा ओ मा होनगोन बेखौ दा ओ राइस वाटार होननाय मोनसे दङ आं बेखौ इउस खालाम औ बेखौ बाहाय बाहायो आरो सानस्क्रिन बा जोंनि बे सानदुंखौ नांनायनिफ्राय होबथानायनि थाखाय आं बेखौल'सो बाहायो। आरोथ' आं मोखांखौ बे दुगैनाय साबोनफोरजोंनो सुलाबायो। जायखिजाया साबुन फोरजोंनो औ नोंथाङा मा मा मा बाहायो दा गोलोम बोथोराव जेनेबा आरो
आंबो नोंथां बिदिनो ओरैनो फिसा फिसौखौनो बाहायनाय जायो आरो। आङो बांसिन आंनि मोखाङावहाय मोनसे क्रिम दङ माइरंजोंनो बानायजानाय बेबो
औ औ
बेखौ फुनो आरो आङो। ओमफ्राय मोदोमावहाय आं ओ बे बेसलिं थायोना? खौथ' गोबां मानसियानो बाहाय खायो। नोंथाङाबो मिथिखागौ बेसे लिननि औ मोदोमाव बे बेस्लिनखौ फुनो आरो आङो दुगैखांबा दुगैनायाथ' आङो ओरैनो डेटल साबोनफोरजोंनो दुगैयो जाहाते देहायाव जेनेबा मानलु मानला जायोना गर-गरम बोथोराव थ' बिरादनो ओंखायनो बेफोरखौ होबथानो थाखाय आङो बे बिदि साबुनखौ बाहायनाय जायो आरो मोदोमाव।
अ औ
ओमफाय बिदिनो मोखाङावहाय माइरंनि बानायजानाय क्रिमखौ फुनो। आरो मोदोमाव बे बेसलिन फुननाय जायो आरो खानाय होनोबा खानायखौ खानायाव आङो खर' लोबखांनायनि उनाव आङो थाव नालेंखरखौनो फुननानै लानाय जायो आरो नोंथां।
अ अ अ
दा आङो नोंथांनिफ्राय एम्फौखौ मिथि नो मोनबाय बोब्रै माबोरै बानायो। ओ माबोरै जायो आरो नोंथाङा गरम बो थोराव मा मा बाहायो बेखौबो मिन्थिनो मोनबाय।
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। दा स जाबाय नोंथां माब्लाबा सावराय दिनि नामा
औ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।